हेल'-हेल' औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों।
नोंथाङा दायो बिजिफोर दं नामा? आं दा बिजि नङा रायलायनो हागोन दे अ' आं नों बिथांनिसिम जौनि सोमोन्दैसो फोरमायनो। जौनि बाथ्रा रा सावरायनो थाखायसो फैदोंमोन नामा? सम-सम होनो हागोन ना नोंथाङा? औ हागोन दे हागोन औ-औ। जोङो मिथिखागौआनो जौआ मोनसे निसा माने निसासो नालाय बेबोथ' जों बेखौ न'आव जों बेखौ न'आवबो बानायनो हायो। न'आव माने आजै आजौ मोनै समावथ' जों जौखौहायो न'आवनो संखायो न'आवनो दिहुनखायो ओ जोङो जौखौ जोंङो जौखौ दिहुनो थाखाय फार्स्ट माइरं खौ ओंखाम संनाय बायदि सं हुंनानै लानांगौ। बेखौ संनायनि उनाव जेब्ला बियो ओंखाम बायदि आराम मोनो अब्ला बेखौ मोनसे जायगा गुवार जायगा याव लानानै माने एर खाव नांगौ जायो। दिहुन नांगौ बिनि उनाव एमाव प्लास्टिक आव बा माबा मोनसे आव आरो ना अ औ बेनि बिनि उनाव एमाव फुना लानांगौ। एमाव बेखौबो माने एमाव खौबो माइरं निफ्रायनो दिहुननाय जायो माइरं खौनो देनानै। माखासे बिलाइ होनो होनानै दा बेखौ एमावखौ देर लिफ्लेनानै बे ओंखामाव‌ लगायना होनां आरो साननैसो नि साननै सोनि थाखाय बे माइरं एमाव लगाय नाय बे ओंखामखौ बेयो प्लास्टि गैनो जोब नानै दोनथ'दो आरो साननै सोनि उनाव अबावबा दोबसि बा अबेबा खान्थाफ्राव सोनानै दोननांगौ जायो आरो। थ जेब्ला बियो सम जागोन ना अब्ला गावनो माने बिदै ओंखार बोखा यो बे ओंखामानो‌ बे अ अ बे ओंखामानो रोसि गबोयो। जेरै गाइखेर बायदि गुफुर फुर रोसि गबोयो आरोना। बेयो बेबो लोंजायो लों बुङोबा माने बेयावबो निसा दं। किनतु बेखौबो मावो आरोना माव फिनो आरो। मावनाय होनो बेखौ। बे माव नायखौ सोलोङो आरो लगायना नानै उनाव हायो दै बायदि गोजों जायो बियो।
जौ गोरान होनना बुङोना बेखौ आरो खायफा खायफा जायगायाव सेरेबबो होनना बुंनाय जायो।
सङो आरो दिनै लोंदाव गाबोन लोंदावनो आरो बेखौ जाय लोङो माने आनकन्ट्रल जायो माने गावनो गावनि देहाखौ सामलायनो हायै जायो। सोरनि सिगाङाव सोरनि सिगाङाव मा मा बुं मा खालामफ्लांदों बेखौ जेबो गोसोआव थाया। गाज्रि आखुदिन्थि गाज्रि आखु दिन्थिफ्लाङो गाज्रि राव बाहायफ्लाङो बेफोरखौ जेबो गोसोआव
आरो जौ लोङोब्ला बा जौ फेयोब्ला नख'राव बिदिनो दुम दाखाल खालामगोन
मगोन बा बिमा बिफाफोरखौ बुख्रांगोन बा माबा मोनसे जागोन बेखौ नुनो मोनो आरो जों दानि जुगाव। दानि जुगावथ' जौ बुङोब्ला बयबो लोङो जौ खौ दा जौनि मोनथियो जों बयबो जौआदि जोंनि देहायाव जोबोर खहा खालामो बे मोनसे एलक'हल्स लायो। खहलसो नालाय। बे जोंनि देहायाव मा मा खहा खालामो बेखौ जों मिथिसेयावबो लोङो मानि थाखाय होनोब्ला ओ सर' जायैनिसि नाङो बिनि सर' जायो। गारनो हाया गारनो हायै सर' जानायावनो बिदि लोङो आरो मानसिया मिथिखा हसिखानो जे जोंनि देहायावहायो जेब्ला बे जौआ हाबो अब्ला जों आनकनट्रल जाना मा बुङो मा थायो जोंनि मिथिया मा जायो
जेरै बुंथावै भाषाफोरखौ बुंफ्लाङोब्ला
गाव औ कन्ट्रल हाया माने गावनो गावनि देहाखौ गावनो गावनि देहा खौ सामलायनो हाया गावनो गावनि खुगायाव मा बुंफ्लांदों गावनि खुगायाव मा फैदों माने सामलायख'नो हाया
उह हाया।
बुङो जाफैयो बेखौनो मावो बिब्दि जायो आरो।
बिनिखायनो आंनिबा माने जौखौ गाव सामलायनो हाजासेल' लोंनाया मोजां आरोखि आं सानो माने
अ
अभार
अभार बा बांद्राय लोंनाया गाज्रि देहनि थाखाय औ ज लोंनांगौ आरो सिमानि जों नों आं लोङै मानसिफ्राथ' बेखौ लुबैयो खिन्थु जाय लोंग्रा मानसिना बियो माने फेजासे लोङाबानो बे निसाया गावनि देहायावहाय गावनि देहाखौ माने लोरसोर खालामनो हायै बेबायदि अस्था खालामै जासि माने खालामैसिम लोंनो लुगैयो बिसोर खालामजाजासे निसा नांजासे बेबायदि लोंनो लुगैयो माने
उम
बेनो आरो दा जौ लोङ बायि जों जोंनि देहायाव खहा जायो बेखौ मिथिसेयावबो लोङो आरो गुबुन माने। गुबुननि दायोैहायथ'। दायोथ' जोङो। जोंनि न'आव दिहुनाय नङाबाबो गुबुन फिथाइ सामथायाइजों दिहुननायबो दुखानफ्राव मोनो अबा गलायाव।
औ न'आव दिहुननायनि अनगायैबो जों औ फिथाइ सामथाइ जओेरै आमलाइ थाइजौ खान्थाल बिदि फिथाइ सामथायाइनि। फ्रायबो जों दिहुननायखौ नुनो मोनसै ना आजिखालि जउखौ।
गोबां रोखोमनि दंसै आरो बे जौआ। दानियाव गोदो ज आजै आजौमोननि दिनावसो। जों न'आव दिहुनाय मोनोमोन।
आरो। सरखारनि फाननायबो मोननो थाङो दखान जौ गलाफ्राव बिदिनो बि आरनो माबा नाम्बाराव आरनो आइबिनो बेफोरबायदि जौखौ जों मोननो हानाय जाबाय आरो जों दखान। औ। न'आव मावनायनि अनगायैबो आरो जौ लोंनानै जोंहा गोबां दानि जुगाव जाब्रबथायबो जानायखौ नुनो मोनसै जोङो नङा होमबाना बिदिनो।
बिदिनो। बुङो दाबसे जायगा बिदिनो पिकनिक जाहैबाय गारि सालायबोबाय नोंहा फान कनट्रल जाबाय नालाय औ बिदिनो सोरबा सासे सौख्रांबोबाय बा गारिजों गारि एक्सिडेन्ट जाबोबाय।
जोंबो।
जोङो जिउ गोमानायखौ दानि जुगाव गोबां नुनो मोन औ दा नोंथाङा जेरै बुंलांदों। दा नोंथाङा जेरै बुंलांदों नोंगौ आरो गावनो गावनि देहाखौ। औ गावनो गावनि देहाखौ। सामलायनो हायै बायदि। बिदि जायो। दा बेखौ मिन्थिसेयावबो माने अपारखौ लोंनानै बिब्दिनो जायो। माने जौ लोंनानै निसा जानाय माने सासे फाग्ला जानायजों सम जोंखौ जोंनि निसाया जों गोसो जा गोसो जायैखौबो गोसो जाहोयो जों मावनो हायै खौबो मावहोयो बे जौनि निसाया आरो। जों बुंनो हायि खौबो बुंहोयो। बेफोरबायदि खालामो आरो बे निसाया। सबखौबो बिनि उनाव नों दा जौनि निसा समाव नों जा मावदों जेब्ला बे निसाया खागोन अब्ला नों मा बुंदों मा मावदों बेफोरखौ गासिबखौबो बावजोबगोन बेबायदि आरो।
बावजोबगोन आरो नों लाजिना नों गोसोआव
औ। दा बेफोरखौ बांसिनानो बुंनो थाङोबा जोंनि गामियारिफोरनियाव बे जौ होननाय निसाया बांसिन सोलियो आरो जों एरियाफोरावहाय दा सोरबा मान सि सासे थांगोन बेखौबो जोङो मानसिखौ माजों बरायगोन बुङोब्ला जौजों खोनायाखै नोंथां? आं बुंदों जे, जोंनि गामि एरियायावहायनो नोगोर एरियानिफोरनिफ्राय बांसिन बिबाङाव जौवा सोलियो। सासे मानसि फैयो, जोङो जौ लानानै बे मानसिखौ वेलकाम खालामो माने बरायो। जौ औ नोंथां खोनायाखै? खोनादोंना नोंथाङा? नोंथाङा खोनानो मोनदोंना मोनाखै?
औ। खोनाबायना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथाङा आं खोनागासिनो दङ। दा जों बुंदोंमोन जौनि सोमोन्दै। अ। दा जौनि निसानि बागै जों रायलायदोंमोन ना, दा आं बुंदों जों जे जों-जोंनि जों जौनि बिबाङा जोंनि नोगोर नोगोर एरियानिफ्राय जोंनि गामि एरियायावहाय बांसिन सोलियो। जोंनि गामियावनो बुंनो थाङोबा सावरि बादालि जायो, सावरि बादालि मावो ज' ज' मोनसे गावजों गाव माने मदद होलायो बे खामानि एबा हाबा खौ मावखांनायनि उनाव जौजोंसो जोङो बै मानसिखौ बिदाय होयो बा जौजोंसो जों सोरबा मानसिखौ बरायो, जोंनि गामि एरियायाव माने जौजोंनो गासैबो जाजोबो आरो बेनिखायनो,
आरो
जोंनि जोंनि गामि एरियायाव बुंनो थाङो, जौ जौ मोनलोङाब्लानो गाज्रि मोनलायलायनाय औ नोथां जौ जौ नङाबानो जोंनि गामि एरियायाव जेबो खामानियानो जाया जेबो हाबा मावनो हाया बुंनाय बायदि जायो आरोना मोनसे खोथा, जाया जाया
उम
जौ आरो बयनिबो न'खर न'खर हाबबानो जोंनि गामि एरियायाव जौखौ मोनखागोन। मोनखायो बयहाबो मावखायो बयहाबो संखायो सोरबा मान सि सासे थांबानो एरियायाव थांबा जोंनो हो-होगोन सा नङाबा कल्ड ड्रिंक जोंनि गामि जोङो सोरनिबा नखराव थांगोन जो बेरायनो थाखाय नोंखौ बरायगोन जौ हानानै खुरैयाव बा गेलास मोनसेयाव नोंनो जौ होनानै नोंखौ बरायगोन बेबायदि आरो जौ नङाबानो जोंनि गामि एरियायाव मोनसेबो हाबा फारि मावनो हा हाया बिदि आरो जौ जोंसो गासिबो जायो ओंखायनो जौखौसो सिगां रायखांग्रोयोना औ मोनथिसेयावबोदि जौआादि जोंनि देहायाव मोनथिसेयाव बो जोंनि देहायाव दि बे जौआ खहा खालामो खहा लाबोयो थेवब्लाबो जौ नङाबानो जाया बेफो बायदि आरो जोंनि गामि एरियायाव
जाया ओम
दा दोनथसै नामा नोंथां बे टपिकखौ बिसिमावनो औ दे दे नोंथां दे औ दे